हेलौ नोंथां खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं? औ आंनि फन कल हरनायनि जाहोना बेनो जाबाय जोङो एसे बर' समाजनि जानाय लों लोंनायनि सायावहाय सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरोना नोंथां
औ।
नोंथाङा एसे सम दोङोब्ला सावरायजागोन सावरायजागोन नामा?
औ हागोन।
बिदिनो जोंना बर' समाजावथ' बिदिनो गोबां दोरोङारि ओंख्रि जोङो सब जों अमा बेदरफोरखौबो जाजायो आरो आरो अनलाजों दाउ औ अनलाजों औवा मेवाइ ना बायदिसिनाफोरजों जाजायो आरो औ। जेनेबा नोंथाङा बेफोरखौ बर'नि ओंख्रिफोरखौहाय मा ओंख्रिखौ जानानै बांसिन साबसिन मोनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अनलाजों दाउ
औ। अनलाजों दाउखौहायाब गोथाव मोनो आरोना नोंथाङा।
औ नोंथां।
औ बेखौ होनोमबा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना आं फोरमायनांगौ।
नोंथाङा नो फोरमायदो।
अनलाखौथ' बांसिनानो जोंनि बर'फोरा दाउजोंनो बांसिन जायो आरोना। बेखौहाय आलासि दंसि औ। आलासि दुमसि फैयोब्ला अनलाजों दाउजोंहाय संना होनाय जायो बिदिनो ओरैनो न'आवबो जानाय जायो आरो। दाउजोंहाय जानानै बां साबसिन मोनो आरो आङो अनलाखौहाय औ। अ बे अनलाखौहाय अनला ओंख्रिखौहाय जानोब्लाथाय गिबियावनो अनला खौ माइरं नांगौनाा बेखौ अनलाखौ अनला ओंख्रिखौ जानोब्लाथाय बे माइरंखौ बेवहाय
औ।
एबा बिदिनो आथा खुरिफोर बिदिनो मानसि हिसाबै लानानै जेनेबा सोमनानै जायो सोमनाय जायो औ नैजिबा थामजि मिनिटसो सोमना दोननांगौ आरो बिदिनो बेनि उनावहाय बेखौ एसे ओ सोमनानै दसे बदि दोनखांनानैहाय बेखौहाय मोजाङै साफा सुना लानांगौ आरो। खोनादोंना नोंथाङा।
औ नोंथां खोनादों।
औ -औ बिदिनो दिंखि एबा उवाल एबा ग्राइन्दारावहाय उनना लानांगौ बेखौहाय बे अब्लाना अन गुन्दै मिक्स मिक्स इदि बानायनांगौ आरो बिदि जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
दाउजों संनो ना नाजोंहाय संनो बिदिनो ना मेवाइजों संनो बिदिनो दाउ बेदरजों सङोब्लाथाय दाउखौ खौहाय इदिनो बासिना लाग्रोनांगौ दाउआ जिहेथु जोंना बर'फोराथ बांसिनानो दाउ बिदि अमा फिसिनानै
जाबोयो जायो आरो
दाउखौहाय न'आव गैयाब्लाथाय बिदिनो बाजारनिफ्राय लायनानै
औ
खारिया औ नोंथां थारैनो
औ नोंगौ बेखौहाय एसे थाव
ब्राम बिदिनो होनानैहाय बे खौ एवफ्रामनानै लानांगौ आरो औ औ नंगौ बिदिनो एव ना लानांगौ आरो दाउखौहाय एसे मोजां हालदि संख्रि होनानैहाय
बेखौ एवखांना दोननायनि उनावहाय बेयाव दै होना दैखौ एसे नांगौ बि बांनि होना लानांगौ आरो
औ नंगौ थारैनो
खारै बे खारै नङाबाथ जों अनला ओंख्रिखौहाय खारै जानो हाया नङ
औ
औ बे खारैखौहाय नांगौ बिबांनि होना लानांगौ आरो औ बिदिनो जोंनि अन गुन्द देना लानाय अन गुन्दैखौ हाय होनांगौ
औ नोंगौ
सारनानै होनांगौ आरो इदि बे
बिदिनो देना लाखानाय मस्ला मस्लि हाइजें सामब्रामफोरखौ हाय बेयाव होनांगौ आरो गोदौनायावहाय औ औ
औ बिदिनो खारैआ हो नाङोब्ला बेवहाय मोजाङै गोदौब्लाथाय एसे गोदौ होबावना नैहाय बेखौ खारै होखांनानै एसे गोदौ होबावनानैहाय बेयाव जोङो दाउ एवखांनायखौ होनांगौ आरो
खोनादोंना नोंथाङा औ बेनि उनावहाय एसे गोदौ बेखौ दाउखौबो दाउ बेदरखौबो एसे गोदौ होनानै मोजाङैनो औ दसे ओ गोदौ हो बेयो जोंनि बर'नि ओंख्रि जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि बर'नि अनलाजों दाउआ जाहै होननानै जाहैबाय आरो औ
नोंथाङाबोथ जोबोद गोथाव मोनो जानांगौ
बिदिनो दंबावो बिदि सबायजों दाउ सबायजों ना गोरान नारजिजों अमा
औ नंगौ थारैनो
सबायजों दाउखौहाय आङो एसे फोरमायनो हा
खोनासंङोब्ला औ औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ नोंथां खोनादों
बिदिनो सबाइखौबो गिबियावनो जोंङो खायफाहाथ' बिदिनो आबाद मावला मावो नालाय बिदिनो न'आव थानायफोरा बेखौहाय बानायनानै जानो हायो। बा जोंनिया न'फोराव गैयैफोरा दखाननिफ्राय बा बाजारनिफ्राय ओमफ्राय लाबोनानैहाय बेखौ एसे सोमना दोननांगौ आरो ओ बेखौबो ओ आधा घन्टासो बा एक घन्टा बिदिनो आधा घन्टानि एसे बारा सोमनानै दोनबाथाय बिगुरा गुयो होननानै जोंङो मिथिगौ आरो औ। बे बिगुरा गुयोब्लाथाय एसे मोजांसिन जायो आरो।
औ।
औ बिदिनो बेखौबो बे सोमना दोनखांनानैहाय सुना मोजांङै सुना लानांगौ मोजां दैजोंहाय। औ। बेखौबो बिदिनो दानि ओ अनलाजों दाउजोंहाय माबोरै संङो बिदिनो संनो हाया बिदिनो एखे आरो बेखौ संनायाबो औ ओ दाउखौहाय बिदिनो खौ बेवहायबो दाउखौ बासिना लाग्रोनांगौ। बासिनानैहाय एसे बेयावबो थावखौ नांजासे बा मोजां ङै होनानैहाय ओ संख्रि आरो हालदि बिदिनो सामब्रामफोरखौहाय होनानैहाय मोजांङै एवना लानांगौ आरो। बेखौबो बिदिनो खामफ्राम खामफ्राम बा मोनहां मोनहांजासे एवनांगौ। ओंख्रियाव होनोबाथ' बिदि एवोब्ला मोजांसिन जायो आरोना।
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
औ। बिदिनो बेखौबो एवखांना दोननांगौ बा एवखांना दोनाबाबो जायो आरो बेवहाय। बांसिनानो जोंना एवखांना दोनना दोननाय जायो सबाइजों।
औ नोंथां थारैनो।
औ बेखौहाय अमाजोंबो अमा बेदर फोरजोंबो जाबाय आरो बिदिनो ना गोरानफोरजोंबो। अमाजोंबो गोथाव जायो आरो औ बिनि उनावहाय बेखौ एवखांना लानायनि उनावहाय बे सबाइखौ एसे बेयाव दाउखौ एवखांना लानायनि उनावहाय सबायखौ एसे थाव होबावनानै एवना बेखौबो एसे एवना लानांगौ आरो। बा इदिनो खाय थाव हो होआलासिनोबो एवो डाइरेक्टहाय बेयावहाय। दै दैजों रुग्रोनाय जायो। बयनिबो संनायफोरा गुबुन गुबुन जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
औ जोंना बिदिहाय संङो जेनेबा थाव एसे होनानैहाय बेखौबो एसे नानैहाय दै होनांगौ। होनांगौ आरो। बिदिनो दैया गोदौब्लाथाय एसे बेयावबो खारै होनांगौ आरो ना। नांगौ बिबांनि औ औ औ, बिदिनो खारै होनानै बेयावबो गोदोब्लाथाय जोङो सामब्राम मस्ला मस्लि बायदिफोरखौहाय देना लानांगौ देना लाखांनानै बेयाव बे होजायो आरो होनांगौ आरो औ औ। बेनि उनावहाय बेथ' ओरै डायरेक्ट दैदों गोदौ गोदौनानैल' रुया नालाय बे बेखौथ' जोङो ओ बर'फोरा बुङो बेखौ सागन सानाय औ बेखौ सा गनजों साननानैहाय एसे गेब्लेहोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दै होनानैहाय बिदिनो मस्ला मस्लिखौ होनानै लाबाय, लानानै बिदिनो एसे दैया मोजाङै गोदौवोब्ला दाउखौ दाउ एवखांना लानायखौ होनांगौ आरो
औ नंगौ।
दाउखौ होखांनानैहाय गोदौ एसे गोदौ होब्ला होबावनानै बिदिनो जों ओ बिदिनो जों जोंनि बर'हाय बुङो जोंनि जाहाय नोंथांनिजोंहाय मा बुङो मिथिया खासि दायरा बिलाइ होनना बुंनाय सो आरो एसे मोदोमनायनि ओ, धोन्दिया थाबाथ' धोन्दिया होनाय जायो दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय धोन्दिया मोननाय जाया
औ नंगौ औ नोंथां खोनादों
बिदिनो साबसिन गोथाव मोदोमनायनि थाखाय होनाय जायो आरो बेखौहाय बि बिदिनो ओंख्रिया जाबाय आरो बर'नि ओंख्रिया सबायाजों दाउजोंहाय
आं नंगौ
बिदिनो गोथाव जायो आरो बेजोंबो औ जोंनाथ' रायलायनायनि समा जाबाय नोंथां! जों रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनोसै आरोना नोंथां
औ नोंथां जागोन
रायलायनानै जोबोद मोजां गोजोन्नाय मोन्दों। औ दे बिदिब्ला।